औ हेलौ नोंथां।
खोनादों?
औ नोंथां खोनादो दे। औ
दे बिदिब्ला जोङो दिनै
औ
बे समावहाय गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। ओ दायो जों बे समाव मिथिंगायारिनि सोमोन्दै सावरायनो नङासै? ब्ला जोङो मिथिंगा होनोब्ला माने
जोंनि बे समायना रमायना बिफां आरो जिब जुनार आरो बेखौनो बागै जोङो मोनसे मिथिंगा होननानै हान्थियो नङासै?
बिदिब्ला नोंथाङा दायो बे समावहाय मिथिंगानि सोमोन्दै बुंनो
औ नोंथां ओ ओ जोंनि मिथिंगायाव सानथ्र'हायि ओ हाय दैमा दैसा हाजो हाला बिलो बिलोमा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय ना नोंथां? औ आसामा ओ मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा ओ सानस'हायि मिथिंगायारि मुवाजों जानानै दङ। ओ सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगानि रानि होनबा आसामखौनो ओ मिथिंगानि गुवार बि खायाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरा जादों मै, मोसा, मै देर, सेल, सैमा बेफोरनो आरो नोंथां। ओ न'आव फिसिग्रा जुनार जेरै अमा बोरमा मोसौ मैसो बायदि बायदि। जोंहा ओ आसाम आसामनि बिखायाव ओ सानथ्रहायै बेसेन गोसा दंफांफोर दंबावो आ बेफोरनो जाबाय ओ साल सनालु गाम्बारि सिगुन दिथासाब खोदोम खदाल बायदि दोंसोगारो आरो नोंथां आ बेफोरखौ न लुनाय दं ओ बेफोरखौ ओ न लुनाय दंफांनि लुग्रा सारफिला आरो दालां लुनाय हाबाफोराव बाहायो आरो आरो बेफोर बिफांफोरखौ बिफांफोरनिफ्राय जोङो ओ आइजें आइला ओ आइजें आयला दानानै फान्नेबो हायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
आ बुंनो हाबावो जोङो सोमलि दंफांजों जोङो सलाय खाथि बानायो होना। मिथियो औवाजों लेखा बिलाइ बहि ओ औवाजों लेखा बिलाइ बहि दिहुननायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो आरो जोंखौ ओ जोंहा मिथिंगायाव गोबां दाउफोर दङ बेनि गेजेराव दावराय दावमासार बाथ' दाउ धनेस दाउमैना दाउथु दाउ दिग्ला दाउ दाबां हांसो बायदि जाद आरो जोंनि मिथिंगायाव ओ बेनि गेजेराव जोंहा मुंदांखासिन आसामनि जुनारा जाबाय थरसेल' गं गोनां गान्दा होनना मिथियो जों नोंथां बेनिखैबो जोंहा ओ मैदेर मैदेर मैदेरनिफ्राय हाथाइखौ जोङो गानग्रा गयनाफोर दानाय जायो होनना जों मिथिगौ नोंथाङा गानि स'से फोरमायबाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां निस्सय दायो जोंनि समाव मिथिंगायारि नंगौ नोंथांनि बुंनाय गासैबो जोंनि मिथिंगायारि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै बेखेवना होबाय। गोबां इदिनो दाउफोरनि मुंखो नायाखैखौ मिथिजोबा नाथाय नोंथांनिफ्राय आङो दाउफोरनि मुंफोरखौ मिथिनो हाबाय।
थिग बेबायदिनो आंबो दायो बे समावहाय बुंनो लादों ओ मिथिंगा होनोब्ला गासै बिफां लाइफांखौ लानासो मोनसे मिथिंगायारि जायो। नंगौ दायो जिहेतुथि जिथु जोंनि मिथिंगायारि समबना होनोब्ला बिफां लाइफां गैयाबानो जोंहा समायनाय बिबायदि मिथिंगाखो
बेबायदिनो मिथिंगा होनोब्ला गासै बिफां लाइफां जेरै औवाफोर लानानै बा जेरै नोंथाङा बुंलांबाय सोमलि बिफां सिगुन बिफां गुबुन गुबुन गुबुन बिफां बे बिफांखौ लानानै हायास मोनसे मिथिंगायारि
औ।
जोंनि सुबुं समाजनि थाखायबो जिब जुनारनि थाखायबो मोनसे जोंनि थाखाय समाय थांना थानायनि बेबायदि मोनसे जिब जुनारफोरनो थाखायबो बेबायदि मोजां बिफां बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो नांगौ मानो होनोब्ला अब्ला बिसोरबो थानो थाखाय बेफोरबायदि बिफां लाइफांजों लोगोसेसो बिसोरबो माने खुंलांनो हायो। बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मिथिंगायारि सम्पद
बिफां गिदिरफोरखौनो माने जों गावनि बानफ्राव दोननायखौनो बांसिनखौनो जोङो। खम नुयोसै आरो ना।
मिथिंगायारिनि बे बिदि गोजोन मोनसे बार बारनाय मोननो हायो जेब्ला मिथिंगाया जोंनिफ्राय बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो बिबदि मोजां बाहावाफोरखौबो जों मोननो हाया जोंहा मोनसे गोजोन बेबायदि थासारिफोरखौ जों मोननो हायो। आरो गोबां बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव जिब जुनारफ्रा बिदि गावाय थानो थाख बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो बिसोरनि जायगनिफ्राय जोंनि बोनानै गोबां मानसिनि जिउ खहा खालामनाय आबादफोरखौ मा खालामनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना दानि जुगावहाय। बिनिखायनो जिहेतु जोंनोलागै नांगौ मोनसे मिथिंगायारि मोनसे बिफां लाइफां बेफोरखौ जोंनि थाखाय गोनांथि आरोना। आरो नोंथाङा मिथिंगायारि फंनैसो बुंनो
औ नोंथां ओ थारैनो बुंगोन खोनादों नोंथां? ओ जोंनि मिथिंगायाव ओ ओ जोंनि मिथिंगायाव दैमा दैसा दङ बिनि गेजेराव ओ आदसा दैमा दैसा बिलोफोराव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा आदार आरो। आसामनि गोबां ओ दैमाफोरनि दैखौ जों। ओ दैमाफोरखौ दैखौ जों दैनिफ्राय मोब्लिब गोहो दिहुननो हायो। ओ जोंहा ओ मिथिंगायारि ओ मिथिंगायारि जोंहा ओ मिथिंगा ओइ मिथिंगाया गारि मथर सालायनो गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जोङो आसामावनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ जों बुंनो हायो जों सुबुं माहारिया मिथिंगानि था मिथिंगाया मिथिंगायावनो थायो आरो ओ जों बिफां-लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लानानैसो थांनानै ओ दं। ओ ओ बिफां-लाइफां गैयाब्ला ओ जोङो सुबुं ओ माहारिया थांनानै थानो हाया आरो ओ जिब-जुनार जिब-जुनारा जादों मोनसे सम्पद ओ जिब-जुनार जोङो ओ सरखारनिसिम सु थुर जायो ओ जों बुंनो हाबावो ओ जोंहा आसामाव जोबोद ओ दैबाना जायो आरो बे दै बारा जानायजों ओ सुबुंफोरा गुबुन फारसे थांनो गोनां जायो। आरो जाहोनाव बिसोरनि थाग्रा न' जायगा ओ फोरा दैजों थेर बेथेर सुस्र लांजोबो। ओ बेनि जाथाया आसामनि खना खनलायाव जायो आरो नोंथां। ओ बिदि जाथाया माजुलि दैमा दिब बेफोर जायगायाव सरासनस्रायै जों खोनानो मोनो। ओ बिदिनो जोंनि मिथिंगा एबा आबहावाया जोंहा ओ बांग्रिंबो जायो सम सम ओ बे बांग्रिङाबो ओ सुबुंफोरखौ दुखु होयो जेरैहाय ओ न' बां सोमावनानै गावस्रा होयो जाहोनाव सुबुंफोरा न'आ बायनानै ओ आबाद जायो ओ खायफाफोरा ओ थैयो आरो ओ सरनस्रायै जोंहा आरो टाउन एबा नोगोरनि न'फोरखौ बांसिन सेफायनाय एबा गावस्रनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो ओ जोंहा ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि न' बांखौ ओ बारा सेफायनायखौ जोङो नुनो मोना। ओ मानोना गामिनि न'फोरा एसिबां बिल्डिं जाया ओ बेखिनियावनो ओ दोन्थ'बाय नोंथां नोंथाङा ससे फोरमाय बावनो हागोन नामा नोंथां?
ए बेबायदि ओ जेरै टाउन गुबुनारिनि मिथिंगायारिफ्रा एसे आलादा जायो गामियारिनि मिथिंगायारि माबाया एफोरखौ जों नुनो मोनदों गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बिथिं बायदिफोर बा गोबां गेसाव गोफोना बि बारहावाजों
मोननो हाया रेगाबोनांफोरखौ जोङो मिथिथायारिनि बुंब्ला जोंहा गारि गाखानाया बेसेबा बेनिफ्राय जोङो नुयो।